हेल' न औ नोंथां खोनादों।
औ आङो नोंथांनावहाय दसे सम सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो हागोना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
होमबा आङो दा नोंथांजोंहाय जों माखासे हान्था मेलानि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदों आरो ना। ओ हान्था मेलानि सोमोन्दै सावरायनो थांनायाव जों गोदोनिखौनो जोङो गोदोनि सुबुंफोरनि मा हान्था मे जां सोमोन्दो रायखांगोरना नांगोन आरो नङा होनबा?
औ
दा गोदोनि सुबुंफोरा हान्था मेला होन ना गोदो बिसोरो गोबांहाय खस्थ' मोनोमोन आरो दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय मुवा बेस लांलाय लाबोलाय खालामनाय बेफोर माने गोबां खस्थ' मोनोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोराहाय। जेरैहा जोङो माबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जों बेहाय मा थाबायनानैसो थांनो गोनां जायोमोन आरो जोंनो आलासि जानोफ्रावबाबो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन। दा जोंङ एफा गोजान गोजान जायगासिम थाबायलांनांगौ जोंहा मा गोबां समनिबो मा ओ समाबो आंखाल मा होनोमलाय खहा जायोमोन आरो दा समनिबो खहा जायोमोन जोंहा। माखासे देहानि बिथिङावबो जोंहा खस्थ' मोनोमोन आयथिङा। सानाय मोदोमाव सानाय बेबायदि सोममिजोमोन आरो। नाथाय मालाबा सहरजोंनो थांथारनांगौ। बाय द'थायाव थांनायावबो थांनो गोनां जायोमोन आरो नाथा मा होनो दा। गोदोनि सुबुंफोरा अब्लाबो बेबायदि गोजान गोजान थाबायनानैब्लाबो हाथाय बाजाराव थाङोमोन आलासि जाहोयोमोन बेबायदि आरो। गोदोहाय आरोबाव बेबायदि माखासे मुवा बेसाद एबा माल माथाखौ रोगानो थाखायबो दिनै सुबुंफोरा मा बाहायोमोन माखासे जेरैहाय बालाहाबा ओनसोलफोरावहाय जेरैहाय उदगा दखनि बाहायनायखौ नुनो थाङो नङा होमबा? दा जोंनियावहाय मा मोसौ गारि मैसो गारि बेबायदि मोनसे मोसौ मैसोनि गारि बानायनानैहाय बेजों थांलाय गेलायबा लांलाय लाबोलाय खालामोमोन आरो बै माखासे मुवा बेसादफोरखौहाय। जेरै मैदेरफोरखौबो जोङो बाहायोमोन गोदोनि सुबुंफोरा। मैदेरजोंबो जोङो गाखोनानै थांलाय फैलाय गराइफोरावबो। बेबायदि आरो गराइ गारिखौबो खा‌लामनायबो नुयोमोन आरो। गोदोनि समाव बेजोंसो जोङो मा माल मााथामुवा बेसोरखौ रोगानो हायोमोन आरो।
नाथाय जोंहा दा आथिखालावहाय बेरोंदामोन जौगाना जोंहा लासै लासै मा जाबोबाय जोङो हान्था मेलानि ओ राहायाव जोंहा गोबां जौग माबाय आरो दा जोंहा ओ हा लामा आरो रेल लामा दै लामा अख्रां लामा बेफोरनि गेजेरजों जों माखासे हान्था मेला बे राहाया जौगाबाय जोङो दा हा लामायाव खारो होननानै बुङोब्ला जेरैहाय गोबां अट' दङ नङा होमबा अट' आरो बास। रिक्सा बेफोरनि गेजेरजों थांलाय फैलाय खालामनो हायो बबेबा मोनसे जायगायाव थाङोब्ला जोङो हाथथाय बाजार खालामनोब्लाबो जोङो माखासे अट' रिक्साजोंनो थाङो। हासै आरो दानि दिनावहाय। दा साइकेलफोरबो दङ साइकेलजोंबो जोङो थाङो नाथाय आथिखालनि मुगायाव नाथाय बांसिन जोङो साइकेलखौनो जोङो नुनो थांबावलासो नङा होमबा नोंथां? दा जोंनि गंफ्रोमबो न'खर न'खर मा थायो दा स्कुटि बाइक गारि। मथर बेफोरबायदिखौसो जोङो बाहायनायखौ नुनो थांसै आरो। दा खाथि खाला जोङो ओ दाबसे जायगायाव आलासि जानो थाङोबब्लाबो जोंहा मा माखासे अट' रिक्सा गाखोनानै जोङो दावबायनो हायो आरो एसे गोजान गोजानाव थाङोब्ला जोङो माखासे ट्रेन एबा रेल गारि गाखोनानै जोङो थांनो हायो। बे ट्रेनानो जोंनि थाखाय मा दावबायनायनि मोनसे सबसे मोजांसिन। ओ- राहा बेवहाय मा खम बेसेनावनो जोङो दावबायनो हायो नङा होमबा?
औ नोंथां
जोङो बे माल गारि मालगारिनि गेजेरजोंबो गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो गुबुन हादरनिफ्राय जोङो लाबोनो हायो आरो जोंनि हादरनिफ्रायनो जों गुबुन हादराव दैथायहरनो हायो। बेवहाय गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो हरफानो एबा लाबोनो हायो मानो होनबा बेहा ओ ट्रेन एबा माल गारिफोरा गोबां गोलाव गोलाव दाब्बा जायो नङा होमबा। दा बे आरो दा जोङो नाथाय हान बेबायदि जोङो हान्थिनोब्ला गोजान गोजानाव हान्थिनोब्ला जोङो गानग्र मा खालामनानै लानांगोन जेनेबा माखासे टिकेटफोरखौ जोङो लानो नांगोन। नङा होमबा ट्रेनजों दावबायोब्ला जुदि टिकेट गैयालासिनो जोङो दावबायायोब्लाथ' जोङो हमजानोबो हागौ। आरो मा जोङो थांलाय फैलाय हान्थिनायाव जोंहा खस्थ'बो जानो हागौ आरो। जेरैहाय जोङो टिकेट दाननानै लाखायोबा जोङो जों गोसो बायदि मा ओ मोजां जायगा जिरायनानै जोङो थांनो हायो दावबायनो हायो। आरोबाव जोङो जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन हादराव थांङोब्ला जोंहा माखासे अख्रां मा जाहाजफोरजों थांनो हायो एर'प्लेनफोरजोंहाय थांनो हायो दावबायनो हायो नङा होनबा? जोङो बे एर'प्लेनफोरजों मा दसे समनि गेजेरावनो जोङो सहैनो हायो आरो। नाथाय जों गोजानाव थाङोब्ला ट्रेनजों थाङोब्ला जोङो साननै सानथाम बेबायदि सम लायो आरो जोंनि थाखाय दा जोंहा ओ थोजासे एसे रां रुफा दङब्लाथ' जोङो अख्रां बा जोंहा जेरै एर'प्लेनफोरजोंनो थांनो हायो नङा होमबा? दा जोङो आखाइयाव थोजासे रां गैयाबा ट्रेनफोरजोंनो दावबायनो गोनां जायो। साननै सानथाम लाबाबो जों गोजान गोजान जायगायाव थांनो हायो आरो दा जोंहा लामा सामा बाबो मोजां जाबाय। दालांफोराबो जोंहा मोजां जाबाय बेनिखायनो गारि मथर खारनो थाखायबो जोंहा बांसिन सुबिदा जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ नोंथां।
गारि मथरनि गेजेरजों जोंहा बेफार फालांगिनि बिथिङावबो जौगानो हाबाय जोङो मा माबा मोनसे मुवा फानहैनोबा बा लायनांगौब्ला जों गारि मथरजों थांनानै जोङो लाबोनो हायो बेनिखायनो जोंहा मा बेफार फालांगि बायदि बिथिङावबो जोंहा जौगाबोबाय आरो आथिखालनि मुगायावहाय। दा बिरोंदामिन जौगानायाव जोंनि समाज खौ हारिखौ गोबां गोजौ फारसे दावगाहोबाय नङा होमबा? आरोबाव जोङो बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरा जोंनो गारि मथर सालायनानैबो जोंनि न'खरखौ सालायनो हानाय जाबाय आरो। ओ जोङो अट'फोर सालायनानै बास सालायनानै गोबां गारिफोरखौ जोङो बेबायदि सालायनानै जोङो मा रां आरजिनो हानाय बेबायदि मोनसे थासारि जानानै फैबाय। दा जोंहा साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो माबा मोनसे मावनो सुबिदा फोरनो जोङो मोनाखैब्लाबो जोंहा बे गारिफोर सालायनानैबो जोङो जोंनि जिउ खुंनो हानाय बेबायदि मोनसे थासारि जानानै फैबाय आरो दा
औ
आंनि बुंनांगौआ बेसेनोसै नोंथाङाबो हान्था मेलानि सोमोन्दैनो फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन थारैनो जों हान्था मेला होनना बुङोबाथ' बयबो मिथिखायो। मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम दावबायनाय नङा होमबा? दा जोङो हान्था मेलानि सोमोन्दै साख सावरायनोबा जों माखासे हान्थामेला राहानि सोमोन्दैबो सावरायफानो नांगोन आरो जों गोदो गोदायनि जे हान्थामेला राहा जोङो बेखौबो सावरायफानो नांगोन नङा होमबा नोंथां? जेन' जोङो हान्थामेला राहा होननानै बुङोबा जों गोदो गोदायनिफ्राय दासिम गोबां सोलायनायखौ नुनो मोननाय नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्राय सावरायोबा जोङो गोदो गोदाय अन्थाइ मुगायावनो जोंहा जे हान्था मेला बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो हायो जे अन्थाइ मुगायाव ओ जोङो सुबुंफोरा ओ माखासे न' बां लुनानै बा मोनसे गामि ओनसोल गानानै थानो रोंनाय बेबायदि नङामोन ओ नाथाय बिसोरो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम आदार नागिरथिंनानै दाव बायोमोन आरो बेबायदिनो मोनसे जायगायाव बेबायदिनो सप्ताफा बा मास मोनसे बेफोरबायदि थानानै बा बेनि बांसिन थानानै संसार जाबोयोमोन आरो जेराव सुबिदा बा माखासे आदारनि सुबिदा बिदि दङ बे जायगासिम ओ थोंजोङै होसोलांनानै बा नागिरै नागिरै बै जायगायावनो थाहैयोमोन आरो। बेनि उनाव जोंहा जेब्लानाखि मानसिफोरा साननो हाबनो रोंबाय आरो बेबायदिनो जोंहा संसार जाजेनोबा। गामि ओनसोल खालामजेननो बा ज' ज' राय्जो जालायजेननो रोंबाय। बा न'खर खुंजेननो रोंबाय बेनिफ्राय माखासे जोंहा ओ हान्था मेला राहा बा जोंनि मोनसे थि लामा बेफोरो जोंहा जागायजेनबाय बेयाव नाथाय थेवबो लामाया एसे एसेबां मानि मोजां नङामोन जानो हागौ। जेरै जोङो हाग्रा बारिनि लामा। जेरै जोङो मोनसेल' थोंजों थाबायग्राल' लामा आरो बेयाव जोङो लेवार दावखा बेबायदिनो गोबां ओ माखासे जिब जुनारफोरजों मोगा मोगि जानांनाय बेफोरबायदि जायोमोन आरो। नङा होमबा नोंथां। आरो बेबायदिनो जोङो बेखौबो सावरायनो हायो जे जोंहा माखासे साहा साखा दिखुन दिहुनजेननाय समनिफ्रायनो जोंहा मोसौ गारि गराइ गारि बेबो दिहुनजेननाय जादों। बे समावबो लामानि थासारि या जोंहा मोजां नङामोन बेनि उनाव माखासे सुबुंफोरा ओम सानै हयै माखासे जोंनि बा मा होननानै बुङो माखासे बै गामिनि सुबुंफोरा हान्जा जानानै। ओ खदालफोरजों जोंहा हा जावनानै खोनाय। बा जोङो हानजा जानानै बेबायदिनो गामियारि गामि बा मोननै मोनथाम गामिजोंनो होनांनानै। बा मोनसे गामियै जोङो बेबायदिनो लामा खोनाय जे अन्थाइ लामा खोनाय बेबायदिखौ जोङो नुबोनो मोन्दों। बेनि उनाव माखासे समनि उनाव मा माखासे जौगानायजों लोगोसे जोंहा ओ माखासे फिस सरब बेफोरबायदि। लुबोदों जानांगौ बिनि उनाव जोङो आथिखालावथ' बुंनांला ना। गासैबो लामाफ्रानो जोंहा मोजां ना। आरो सरखारजों गनायजानाय बा सरखारजों। लुहैजानाय मोनसे मोजां लामा जों जेरावबो नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो ओ माखासे जोंनि आरो दानि मा होननानै बुङो हान्थामेला राहानि सोमोन्दै सावरायनो हायो। जों हान्थाामेला राहाया जाहैबाय जोंहा जोबोद गोनां। दा बेयाव माखासे गोनांथार आयदा हाबनानै दङ। जे जोंनो थांना थानायाव हान्था मेलानि राहानि गोनांथि नांगौ। मानो होननानै बुङोबा जोङो बेबायदिनो लोमजानाय साजानाय। बा बेफार फालांगि बेनि थाखाय सुबिदाया। हान्था मेला राहानि जोहैनो जायो। जुदि हान्था मेला राहाया राहानि सुबिदाया मोजां नङा। अब्ला बे जायगायाव थांलाय फैलाय राहा। आरो हाथाइ बाजारनि ओ उम देरथाय बा जोङो मोजां हाथाइ बाजार बेफोरबायदिखौ। जोङो मोननाय नंङा। नंङा होमबा नोंथां जेरै लोमजानाय साजानाय जायोब्लाबो जोंङो। बे लोमजानाय सुबुंफोरखौ लांनो थाखाय जेनबा जोंङो डक्टरनाव। बा देहा फाहामसालियाव लांनो थाखाय गोबां जेंना सोमजिनो हागौ। नंङा होमबा नों थां जे लामा गाज्रिब्ला बेबायदिनो जोंङो। ओ आरोबाव हान्था मेला राहा। बे सोमोन्दै बुंनो हाबावो। जोंङो हान्था मेलाजों लोगोसे जोंङो दावबायनाय। बेखौबो जोंङो सावरायनो हायो। जे जोंङो दावबायनाय होननानै बुंङोबा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम दावबायनाय। जोंङो बे दावबायनायखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि नुनो मोनो जेरै जोंङो आथिखालाव। लावखार ओंखाम जानो दावबायल ना फरायसालिनि लावखार ओंखाम जानो दावबायनाय आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे न'खरनि जायगा नायदिंनो दावबायनाय बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनो बा हानजा जानानै बेरायथिंनाय ना बेबायदिनो बेफोर गासैबो मोनसे बै जायगानिसे मिथिंगायारि थासारि बै जायगानि राव हारिमु बेफोरखौ समंदान दिहुननो थाखाय सोलोंथायारि दावबायनाय बे हाबाफारिखौ जोंहा फराफारि बिथांखियावबो जोंङो थिखा होनायखौ आथिखालाव नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो आरोबाव जोंङो गुबुन गुबुन माखासे दावबायनायनि सोमोन्दै जोंङो मिथिनो हायो जे आथिखालावथ' जोंहा माखासे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाफोरा गोबां जाबाय दा बेबायदिनो जोंङो फरायसालिनि लावखार ओंखाम जाहैनाय गामियारि हान्जानि लावखार ओंखाम जाहैनाय बा बबेबा मोनसे मोनसे हानजानि लावखार ओंखाम जाहैनाय नंङा होमबा नोंथां नाथाय जोंनि सोलों सोंथायारि लावखार ओंखाम जानाय बा सोलोंथायारि जायगा दावबायनाय बिनि माबाया गोनांथिया आरो बिनि थांनाय एबा दावबायनायनि जाहोना जोंहा एसे आलादा रोखोम बेयाव जोंङो बै जायगानि थासारिनि सोमोन्दै मोनसे बिथं लिरनानै लानाय जायो आरो बेनि सोमोन्दै लिरनानै लानाय जायो। आरो बेबायदिनो बै जायगानि आबहावाखौ संबिजिदनाय जायो आरो नंङा होमबा नोंथां
औ
बेनोसै आंङो नोंथांजों सावरायनाया नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनदों साबायख थाबाय